हेल'
औ नोंथां बुंलाय
आरोनो
औ खोनादों नोंथां खोनादों
जोङो दायो मोनसे आयदा लानानै सावरायो बे आयदायानो जाबाय
औ
जानाय नार्जिजों अमा
औ औ सावरायजायो सावरायजायो नोंथां
औ दाजानो
औ
बर'फोरा गासिबो ओ
औ औ औ
जोङो नार्जिजों अमा माबायदि सोङो बेनि बागै बेखायनो आङो फोर
औ
ओ फाथो जोङो ओ नारजि संनो थाखाय जों गिबियावनो फाथो खौ जों फोराननानै लानाय जायो। फाथोआ जाबाय मैगं ओ बे मैगंआ जादों एसे खाथो खाथो एबा गोखा थानाय मैगं बेखौ जों ओ गोरलै एबा एसे जेब्ला ओ गोरा जागोन अब्ला बेखौ जों खानानै सान्दुंङाव फोराननाय जायोमोन गिबियावनो फोरानखां उनाव जेब्ला गोरान स्रेम स्रेम रानो अब्ला एबा बोसोरसे बोसोरनै दोननानै जों बिखौ संनानै जानाय जायो नारजि
औ औ
जोंहा नारजिखौ गोबां रोखोमनि जायो खायसेया जादों बिदै फुदुंनानै जायो नाफोरजों आरो सोरबाया जादों गोथा ओ एसे सोमनानै एबा सिफ्लेनानै जानायखौ जों नुनो मोनो सामब्राम एबा सामब्राम थाव गोथा बायदि फोरखौ होनानै
औ
आरो जों गुबैयै बुंनो थाङोब्ला जों बांसिन अमाजोंनो जानायखौ जों नुनो मोननाय जायो
औ औ
ओन गिबियावनो जोङो नारजिजों अमा संनो थाखाय ओ फोराननानै दोननाय फाथोखौ जोङो सोमनानै दोननाय जायो
औ
सोमनानै दोनखांनायनि उनाव जोङो ओ गोखा जायिनि थाखाय सेबनानै लानाय जायो।
औ
सेबखांनायनि उनाव जोङो ओ इसे दै होनानै खारै एसे नांजासे होनानै जोङो रुना लानाय जायो रुना लाखांनायनि ओ रुना लानायाव जोङो अरखौ फिसा गोदौफावै बायदि जोङो दोननाय जायो दोनखांनायनि उनाव दोनखांनायनि जेब्ला रुइगोन अब्ला सानै
औ औ
जेब्ला जों बेदरजों संगोन अब्ला जों बेदरखौ गिबियावनो एवग्रोनना लानाय जायो। एवखांनाय ओ एवखांनायनि उनाव जोङो थाव सामब्राम बेफोरखौ होनानै जोङो जेब्ला जोङो हालदैखौबो एसे होनाय जायो हालदैखौ जाहाथे नारजिया जादों गोसोम गोसोम जायो गोरान बिनि थाखाय जोङो नारजिनि हिसाबखौ लानानै जों बेदराव होनाय जायो। बेफोरखौ होखांनायनि उनाव नारजिया जेब्ला रुयो साखांनायनि उनाव जोङो बेदरा जेब्ला मोनहां जायो अब्ला जोङो बेयाव होसननाय जायो।
औ औ
बेफोरबायदिनो नारजिखौ संनाय जायो। नोंथांमोननि जायगायाव नारजि दोलो जानायनि अनगायैबो गुबुन जायो नामा? एसे खोन्थानो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो हागोन हागोन नंगौ थारैनो नोंथां बुंनाय बाथ्राफ्रा सैथो। नारजि अमा बुंब्लानो बर' बर' मोदोमखायो जोंनाव। नारजि अमा माने जों बर'। बर' आथिखालाव नार्जि अमाया मोनसे ब्रेन्ड जाबाय। नारजि अमा जेराव नुगोन बेयावनो बर' मोदोमगोन। जेराव नारजि अमा होनबाथाय बाजै हटेल दानि मुगायाव। बाजै हटेल होनबाथाय बेयाव नारजि अमा थाथारनांगोन न'बो बे बाजै हटेल जोनो हाया। गोदो मामोन आथिखालाव मा। आथिखालनि मान थाखोआ एसे मोनफैबाय आरो नारजि अमाया। गोदो गोदाय बर'फ्रा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो जेराव अमा फिखायो बर'फ्रा आरो आबाद मावनाय बा बायदि बायदि बिथिंफ्राव आखा फखाखा जेराव फाथो फोनाय फाथोखौ जों मोनथाम रोखोमनि मोनो। जेराव गासि फाथो मैथा फाथो आरो गुबुन मोनसे मुंनि फाथो जों मोनबावो बर'फ्रा बे मोनथाम फाथोखौ फैयो। बेनिनो माखासे फाथोआ
गुबुन गुबुन जायो बिनो जाय फाथोखौ जोंना आजि जायो बे फाथोआ बेलेग जायो। जेराव फाथोखौ दाननानै फाथो बिफाङा गिदिरदाय फाथोखौ दाननानै बिनि बिलाइखौ खानानै फोरानो नोंगौ। थारैनो आरो बेनि अनगायैबो फाथो बिफांनि बिगुरखौ जोंनो दिरुं बाहायनो थाखाय दिरुं बिनिफ्राय दिरुं सानो थाखाय जों सोमना दोननाय जायो दैयाव नाथाय जों बेखौ सावराया जों सावरायनाय आयदाया जाबाय जोंना नारजिसो नालाय।
औ
सों बे खौ फोरानखांनायनि उनाव जेब्ला रानो अब्ला थिनानै दोनो बा थिनानै दोनो बेखौ उनाव जानो थाखाय। बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंथिंबो संनानै जायो जेराव गिबियाव जानोसै स सम जाब्रै गिबियाव सोमगोरनाय जायो। सोमनायनि उनाव सेबनाय जायो बिनि उनाव बेदर संनाय जायो आरो जानाय जायो बांसिनानो नारजिजों अमा जायो नारजिजों नारजि गोजा बिदैबो जायो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायाव बेलेग बेलेग जायोब्लाबो जोंनियाव नारजि दोलो आरो अमा जायो अमा बेदरा बांसिन मेजेम निजेमजोंब्लालायनोों बांसिन खहाबो बांसिन जानो हायो बेबायदिनो नारजि होनना बुङोब्ला जोङो आरो गुबुन मोनसे मोनसे बाथ्राजों रायलायनो हाबावो ओंखनि अनगायैबो नारजिया जोंनि बर'फोरनि मोनसे एंगार हायि बाहागोथार नालाय नार्जि होनना बुङोब्ला जोङो नार्जि अरगारनायखौ जों रायज्लायनो हायो। जेराव सोरनिबा न'खराव सोरबा सासे सुबुं थैयोब्ला जेब्ला बिनि सादु होनाय जायो जेराव बिखौ जोङो बावगारनो थाखाय बा बिखौ न'खरनिफ्राय अराय समनि थाखाय बिदाय होनो थाखाय जेब्ला जोङो बस खुंनाय जायोबा सारादु खुंनाय जायो बै समाव बिनि मुङै बा सोमोन्दो गारलायनो बुङोबा नारजि अरगारनाय माने जों बर'आव सोमोन्दो गारलायनायखौ बुजियो नालाय बेजों जाय सुबुङा थैना थाङो बेजों सोमोन्दो गारलायनो थाखाय नार्जि अरगारनाय जायोबा नार्जि गोरानखो एवनानै अरगारनाय माने एसे जानाय जायो आरो बेनि उाव नङाबालाय नों बै सुबुङा जाय नारजि जाया बिनि सारादुआव बै सुबुङालायनो बेखौ सिगिफैयो बर'फ्रा बेफोरबायदि फोथायो आरो
औ नंगौ।
नाथाय आथिखालाव फैय फैय बै समनिफ्राय फैयै फैयै नारजि आरो अमा बे मोनसे ब्रेन्ड जाफैबाय आथिखालनि मान थाखाोखौ नायोबा जों नारजि अमानि मान थाखाोखौ नायोबा जों गोबां गोजौाव नुनो मोनसै। जेराव आथिखालाव नारजि अमा बा सबाय साम' अनला दाउ नाफाम बा मैथा बाथोन बायदि बायदिफोरखौ लानानै बर'फ्रा गोबां जाग्रा जामुं जाग्रा हटेल ओंखाम हटेल खुलिनायखौ नुनो मोनसै जेराव बाजै हटेलनो अबेबा आब' हटेलनो बिनानाव हटेलनो गोबां नाथाय बेफोरनि गेजेराव बांसिन बाजै हटेलानो जोंहा फेमास बिदिनो जोंबो मालाबाफोर समाव समाव खाबु मोनोब्ला बेनिफ्राय बै जोंनि जायगानिफ्राय गुबुन मोनसे जायगायाव बेरायहैयोब्ला जोंबो बांसिन बर' हिसाबै जोंबो बाजै हटेलखौ नागिरखायो जेराव जों नारजि अमा मोनजायो अनला दाउ मोनजायो सबाय साम मोनजायो मैथा बाथोन गांजेमा बाथोन बायदि बायदि जों मोनजायो बेखौसो नागिरखायो जों बिदिनो मालाबाफोर थांनाय बोसोराव कक्राझार थांनाय समाव जेब्ला बेयाव दावबायहैदोंमोन अब्ला कक्राझारनि बाजै हटेलाव हाबदोंमोन गोबां गोथाव गोथाव आइटेमफोरखौ जादों बेयाव नारजि अमाबो जादों बिथांमोना गोबां गोथाव सङो बिथांमोननि जानायखौ बिथांमोननि संनायखौ मोनजानाय गोबां गोथाव मोनदों गोबां गोजोननाय मोनदों बेफोरबायदिनो बेफोरखो बे ओंख्रिखौथ बारा जानाय जाया नालाय बेफोर ओंख्रिया माने गोबावजों बा बोसोराव बिदिनो खेननै खेनथाम जाजाग्रा ओंख्रि बेफोरखौथ बारा जाबाय थानाय जाया। नाथाय बिदि जाया होननानै जोंनि बरफ्रा बेखौ संनानै जानायखौ गारबा जानाय नङा। खायसे बरफ्रा बेखौ जालानो। आथिखालाव फाथोखौबो फोबांखाला बर'फ्रा। बायनाबो लाबोआ बेनिखायनो
बुंनो थाङोब्ला बेफोरबायदि बाजै हटेल आब हटेल बिनानाव हटेल बेफोरसो माने बरनि बे नारजि अमा ओंख्रिखौ फेमास खालामदों आरो फेमास खालामदों बेफोरखौ जौगाहोदों बा बिसोरसो बिथांमोनासो दिनैसिम माने फोथांनानै लाखिदों बायदि बेफोरबायदिखौ जों नुहुरनो हायो मानोना जों गामिफोराव गोबाङानो गारबोखाबाय संनानै जानायखौ बेफोरबायदिखौ आरो जेराव खाथि खादि गुबुन बिनानाव रावफोरनि सुबुंफोर दङ बेफोरावथ बेफोर ओंख्रिया गोमा खाबायानो बिसोरो गुबुननिखौसो लाजोबखाबाय बिसोरो गाव गावनिखौ गारजोबखाबाय। जों इफोरखौ नायोब्ला माने बैफोर हटेलफोर खौसो जों साबायखर होनांगोन जेराव बिथांमोननि थाखायसो दिनै नार्जि अमा होनबाथाय बर बरनि ओंख्रि नाफाम बिदै होनबा थाय बरनि ओंख्रि सबबाय साम होनबाथाय बरनि ओंख्रि। अनला दाउ होनबाथाय बरनि ओंख्रि होननानै जोङो बयजोंबो मिथिजायो बयजोंबो फेमास जाखायो बयजोंबो माने बाख्नाय जायो। खौ जोङो मोननो हायो।
औ औ
बेफोरबायदिनो नोंथाङा आरो फंनैसो बुंनो हागोन नामा नार्जि अमानि सोमोन्दै?
ओ हागोन हागोन ओ जेला ओ उम ओ बर' नखराव खुरमा एबा खुरमाफोर फैयो अब्ला नारजि ओ संनानै जाहोनायखौ जों नुनो मोन ना सोमोन्दो गारलायो होननानै बर समाजाव फोथायो।
औ थारैनो
बैफोरबायदिनो गोदो गोदायनिफ्रायनो बेफोरखौ बर समाजाव फोथायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो।
औ औ होमब्ला नोंथां जोंना रायलायनाय समाबो जाबाय होमब्ला दोनथ लायनोसै नामा?
गोजोननाय थाबाय।
गोजोनाय थाबाय नोंथांजों रायलायनानै दे बिदिब्ला।